औ नोंथां खोनादों नोंङो आंनि गारांखौ मोजाङैनो खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों बबेयाव दङ नोंथाङा नोंथांनि ओमफ्राय बायेरनिफ्राय साउन्ड फैदों सोदोब फैदों।
अ आंथ' रुमावनो दं नोंथां।
अखा हादों नामा ना फेन सालायदों?
अ फेन सालायदोंमोन नोथां।
अ अ। नोंथाङा दायो मा खालामनानै दङ।
अ नोंथां आंथ' दा माने ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दं आरो ना। ओमफ्रायो नोंथाङालाय माथो खालामनानै दं?
आंबो नै ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायनानै दंथ'यो। आङो नों नोंथांनियावहाय कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंसिनि गामि बा नोंसिनि समाजावहाय। जुलिखौहाय जुलिखौ बोरै बोरै होनाय जायो बेनि सायावहाय सावरायनो होननानैसो खालामनाय जादोंमोन। नोंथां औ। सावरायजागोन ना नोंथां? औ औ। नोंथां नोंथांमोननि गामि ओनसोलफ्रावहाय नोंथाङा नुनो मोननाय जेनेबा जुलि खौहाय बोरै बोरै होनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायगोन ना सुंद'योब्लाबो?
औ माने जुलिनि सायाव माने आंथ' ओ एसे होनोसै आरो हबा नोंथांनिसिम। औ जेनेबा जोंहाथ' ओ जुदिबालाय माने बिराद गिदिर नङा होमबा? जुदि माने जानाय मान हबा जोंनियावथ' दा। जुलिया ओरै माने मा होनगोन दा बेखौ? फार्स्टआवथ' जोंनिया आरै जुलि जानोबालाय जेनेबा
औ औ। मा होनो जुलि होननानै। बुङोब्ला जोङो सासे सेंग्रा ग्रा आरो सासे सिख्ला नङा होमबा? सोरनि ग जेरावहायसो जोङो जुलिखौ होनाय जायो नालाय बिसोर सानैखौसो।
बेनिफ्राय जोङो सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्लाजों लोगोसे माखासे रायजो राजानि मदद नांगौ जायो, बेनिफ्राय आरो सायनासालिफोर जोङो लुफै खुंनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बेफोरखौहाय माबायदि गाजा गोमजायै खुंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायगोन ना नोंसोरनि ओनसोलनि बागै।
जोंनियाथ' माने मानेदि हाबा फोरथ' बिदि गिदिरनो जायो आरो।
औ औ सिगांनि सिगांनि समफोर फोरावहाय जोङो थालिरफोरजोंहाय हाबा होनायखौ नुनो मोनोमोन ना? थालिर होयोमोन म्न्दप। बेखौ आरो मा पेपारजों बात'रि पेपार निउस पेपार बेजों लोगोसे आरो मा माखासे कालारनि पेपार मोनोमोन ना? बैफोर पेपारजोंहाय मनडपखौ साजायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो, बेनिफ्राय आरो मा खालामोमोन सि सिगांनि समफोरावहाय गोथार मैखुन, जोंना बाथौआरि बाथौआरि फोरनि बेलायावहाय मा खालामोमोन गोथार मैखुननि समावहाय गोजौआवहाय गोथार मैखुन थालिरनि मैखुन बायदि बानायनानै गोजौआवहाय लावथब बावथब होनोनाय जायोमोन आरोना नोंथां। बेबायदि होनाय जायोमोन बेजों लोगोसे आरो जोंहा राइजो राजा जा बन सावरि सिगां जागोरो। नङा होमबा?
औ नों
ओं बन सावरि सिगां जागोरो बेनिफ्राय हाबानि न'खर होननानै बुंङोबा जों जोबोद गाजा गोमजा जायो जोंना। मानसिफोरा थांलाय फैलायनि अनजिमा गैया आरो सिगांनि समफोरावहाय मा खालामोमोन हिनजाव गोदानखौहाय सिगां लाबोगोरनानै दोनफैनाय जायोमोन। नङा होमबा नोंथां? बांसिनानो होमब्लाना मा जायो हिनजाव गोदान लाबोगोरनाय जायोब्ला माने हिनजाव गोदानखौ नायनो थाखाय गोबां मानसि फैयो। बेयावहाय आरो बेफोरबायदि जायोब्ला हिनजाव गोदानाबो बुहुद खस्थ' मोननायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो नुनो मोनो। मानोना नै फैलायबाय नै थांलायबाय बेबायदि। फैबानो साहा साहा गय बेफोरबायदि राननो गोनां जायोमोन हिनजाव गोदाना हारसिंनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ बेनिफ्राय गोबां खामानि थायोमोन आरो माने हिनजाव गोदानानो मावजोबनो गोनां जायोमोन आरो सप्ताफा गाहाम दोनफैयोमोन लाबोगोरनानै। नोंथाङा हिनजाव नायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा? जेनेबा गोदोनि समफ्रावहाय हिनजावफोरखौ माबायदि नाहैयोमोन?
आंथ' माने इफोरनो बारा मिन्थिथ'आ आरो माने मिनथिया आरो। औ।
खौ जा एसे मिन्थियो बेखौ खिन्थाबानो जाबाय।
माने हिन्जावखौ माने हिन्जाव लाबो खांनानै माबाया हायोमोन नामा बेखौ?
मा होनदों?
माने हिनजावखौ लाबोना दोनफैनानै माने गामिनि मानसिफ्रा नाहैनाय बेखौ सोंदो नामा नोंथाङा माखौ
हिनजाव नाहैनाय हिनजाव हिनजाव सोंहैनायखौ होनदों आङो।
माने ओ
हाबा खालामनो थाखाय हिनजाव सोंहैयो जे गोदोथ' नायलायलायनायसोमोन नालाय दानि बादि मोजां मोनलायलायनाय बा मबाइलावहाय रायज्लायलायनाय वाटसप खालामलायनाय बेबायदिथ' गैयामोन नालाय गोदोनि समावहाय।
औ।
औ बेखौ माने माबायदियै
औ आंनि मिन्थिनाय बायदिबाथ' आं माने बाराथ' मिन्थिया खिन्थु आं जि मिन्थिगौ आं नोंथांनो खिन्थानोसै आरो। माने आंनि मिन्थिनाय बायदिबाथ' नाहैनोबालाय माने गामिनि थायनोबाथाय गामिनि माने मानसिफोरखौ माने गिदिरफोरखौ लांफानांगौ आरो
औ औ
थाखाय हिन्जावखौ बा एबा हौवा गोदाननि बिफा बा बिदि गामिनि गोदेर मानसिफोरखौ लानानै जेनेबा सिख्ला लाहानियाव ओरै थांनानै माने नायहैनांगौ गौ आरो
औ औ गावबुरा सेक्रेटारिखौ लानानै औ
ओमफ्रायो आंथ' बारा इमानबो माने थांफेरनायबो जायाखैबा नु आं बिदि बारा मिथिया आरो माने आं बेसेबांल'सो मिथिगौमोन आरो
औ बेबायदि थाङोब्ला माने उखुमावहाय उखुमावहाय बिरि बा माबा मोनसे बुस्थु थेबनानै गारबोयोमोन जाहैदों आसान बिरिफोर इदि थांबाथाय आरो बेनिफ्राय बै बिगुमाया जुदि सानसेनि गेजेराव हर दसेनि गेजेरावहाय बे आसान बा बिरिफोरखौहाय जिखुनु जाया बुस्थु गारबोयोै जाहैदों हौवा गोदाननि न'खरा हिनजाव नायनो थांनायाव होनदाना मा बै बुस्थुखौहाय फिदिंफिनब्लाथाय नो राजि जाबाय होननानै गनायनानै लानाय जायोमोननो आरो औ आरो मा होनो जाय हिन्जाव फसायदों बा जायखौहाय बिहामजो फसायदों सिगांनि समावहाय माने आ थांलाय फैलाय जाबायानो थायोमोन जाहैदों लामानि लामानि हाग्राया गुलायलायनाय माने लांदां गाफब जालायलायनाय जायोमोन जाहैदों थांबायानो थायो थांबायानो थायो बेबादि खालामोमोन जाहैदों बेजों लोगोसे हाबानि नियम खान नेमखान्थियाथ' जोंना गोबां दङ गोदोनिखौ लायोब्ला बेनिफ्राय गोदोनि गोदोनि बेवहाय गोदोनि रुजुनायाव दानिया मोजांसिन ना गोदोनिया मोजांसिन होननानै नोंथाङा सानो एसे फोरमायलाय?
माने दानि माने नियम खान्थिफोरा मोजांसिनना
औ औ गोदोनिया औ औ औ
ओ आंनि साननायावथ' माने ओ जेनोबा दानियाथ' बिराद ओ ओरै रांफोरा थांनाय जायो नालाय हाबाफोर खुंनायफोराव आजिखालि थ' बिराद ओ-ओरै समायना समायना बा बिदि ओ बिराद औ साजानायफोर इदि जायो नालाय दानियाथ' जोंनिया बाराबो गोदोरबो खालाम जायामोन ओ आरो माने एसे औ माने औ माने बिफोरजोंसो जाय माने औ औ औ माने फिसा फिसासोमोन नालाय
दानिया मा जाबाय साहा मुरिनि जायगायावहाय मिस्थि बेबायदिनो जिलाबि बेबायदि गोबां रोखोमनि जाग्रा आइटेमफोर खौ जों नुनो मोनोना दानि हाबायावहाय गोदोनि सायनासालिफ्रा प्लास्टिकफोरजों खोंलाबायनाय जायोमोन दायोथ' टेन्ट हाउस बाहायो जोङो। थालिर बिफांफोर खौनो मा होनो थालिर बिफांजोंबो जोङो मा खालामोमोन औवा खानानै गायनानै थालिर बिलाइफोरजों खोबनानैबो खालायनायखौ जों नुनो मोनदों। बेजों लोगोसे आरो जोंना ना बै जाथ ग्रा दायोजे जों डिस बाहायोना बे दिसा मा जायोमोन थालिर बिफां थालिरनि खलथायाव थालिर बिफांनि खलथायावहायसो जों जानायखौ जायो मोन आरो सिगांनि समावहाय बेवहायनो जा बेवहाय जायोमोन दानिया खिन्थु दिसखौसो बाहायनाय नुनो मोनो आरो जोंना बेदरनाबो बेदर खुरैआ बेेलेग ओंखामनिया बेलेग बेबादिखौ जों नुनो मोनदों आरो। फारसेनिफ्राय जोङो सानना फारसेनिफ्राय जों साननानै नायोब्ला दानि जौगानाय मुगायावहाय हाबाखौ साबसिन होनायखौ जों नुनो मोनो गोजाम समफ्रावहाय मा खालामोमोन हिन्जाव गोदाना गोसो गैयाब्ला बो होवा गोद दाना गोसो गैयाब्लाबो जर जुलुम खालामनानै जर जग हाबा होयोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव बेफोरबायदि नंलिया नङा होमबा नोंथां
औ
गोसोबायदि गावबा गावनि फसायनायजों जुलि जानो हायो गाव गोसोबादि गाननाय जोमनाय गाननो हायो नाथाय सिगांनि समफोरावहाय गोसोबादि गाननो जोमनो हायामोन न'खरनि दा हौवागो दाना जि बुस्थु लाबोनानै होफैयो बेखौनो गाननो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालाव गावनि गाननाय जिखौ गावनि ए ओ खोमायाव गाननायफोरखौहाय गन्थंवा गाननायफोरखौहाय माबायदि डिजाइन खालामगोन बेफोरखौ मा हिनजाव गोदानानो सब गावनो बानायनानै लाजोबो आरो गोदोनि समावहाय खिन्थु बेफो बेफोरबादि सुबिदाखौ होनाय जायामोन।
औ औ नंगौ
दा गोबां सोलायनायबो फैबाय लोगोसे गोसोबादि सोलिनो हानायबो जाबाय बेनिखायनो दानिखौ माने मुगाजों खारफानानै जोङो दानिखौहाय साबसिन जानाय नुनो मोनदों आरो
औ औ ओ औ नोंथां औ
औ गोदोथ' खावनानै सिन्थाय लायोमोन बोनानै सिन्थाय लायोमोन गोसो गैयाब्लाबो बेबायदिमोन आरो आरो फार सेथिं खावनाय बोनायनि बे खोथाखौथ' मोनथिखायोआनो आरो बेजों लोगोसे हाबा हुखा हाबा हुखा रोङाब्ला हाबा जानो हिनजावा हिनजावफोरा थान जायोमोन जाहैदों नाथाय आथिखालावहाय बेबायदि हाबा हुखा जेब्बो नायनाय
औ ओं नोंथां
महर महर मुस्रि औ महर मुस्रि बा गावनि गावबा गावनि गोसो गोरोबलायब्लानो जुलि जानाय गोरोबलायनायजोंनो जुलि जानाय जोङो नुनो मोनो ओ नोंस नोंस नि ओनसोलफोरावहाय बेफोरबादि ए हा-हाबा-हाबाफोरखौ खुंनाय नुदों नामा जेनेबा जर जुलुम खालामनानै गोसो गैयालासेनो हाबा होनाय बेफोरबायदि नुयो नामा?
नङा आंथ' बि ओहो नुनायथ' जा थ'वाखै बिदि आङो
अ दे होमब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायना जोङो उननि समफोरावहाय सावरायसिगोन नोंथाङा आंजों सम होनायनि थाखाय साबायखर।
औ गोजोनथों नोंथां
औ